खोनाबाय।
औ
उम
अबाव दङ?
नै साथा खोबथेदों।
साथा खोबथेदों अबेजों दं नोंलाय?
अबाव थांखो नों?
आं नो ओरैसो दंफैयो।
नुहरासो मिथिगौ आं अबाव
ए नुहुरबाय नुहुरबाय।
आयदै मा ओंख्रि जायामोन?
जोंना जोंना आंख्रिया माबासो ओंख्रि मोन थाय
बाव लायलायो
आमफायो ना ओमफायो थास' आथिं
एफफा गोदाव गोथाव जायो सोरबा नोंओ नोंनि एफा गोथाव गोथाव जाबाबो माथो फुंनो नो रोङा।
गैया हारा गोजा मानसियानो
एसेथ' मोजां मोजां जाहोयो नोंसिनि आयमोनहा।
ओम बिमाया मोजां मोजां जाहोयो ओंखाय थां नोनो रोङा
ओम जोंनाबो माबासो जोगोनारजों सयाबिनजों ओमफायो बायगन बाथोन।
नोंसिनाबो गोथाव गोथावखा नोंहाबो आं बायदि ओमफायो
आंबो बिदिनोखा आइयो लेवारा हनै लेवारा लेवारा
लेवार
हाग्रा बारिआव एरसोहैनानै लेवार बाजाखो ना माखो
जा गिदिर बाव रा ओमफाय ओम बेरायनो थांथाराखै जेरावबो?
गैया
ओइ थ' जोंहा बेरायनो थांसै मालाबा
मालाबा थांगोन फैसा बुरजा जाबा
बेनोथ' जादोंहाय जेरावबो थांनो मोना ना जोंहा आसरिथ
गामियावनो थाबाय था
बेरायहैनोनो मोना बारहावाखौनो जाहैनोमोना जाह गोजानाव थांनानैनो
गारि खिफिनि बारहावाखौसो जाबाय थानांगौ जोंहा
मालायफोरा मालाय बेरायहैबाय थानो थानो मोनो। सनालि मोनासो मालाय बेरायहैबाय थानो मोनोलै ना?
औ माला दाखालिसो मालाय ना खाथियाव बेरायहैनो मोनलायबाय
गैया जोंहा ओमफाय
जा नायबाय थागोन
होमबालाय थाङो फैसा गैया होनो थाङो फैसा गैया होनो थांलै बियो
उम
थगायलाङो जोंखौ थांफाजानो गियो बेयो जोंखौ थांफा जानो गियो
औ थांखांबासो नामा
हा
थांखांबासो नुयो
उम
हम
ओइ मालाबा थांमारगोन दे जोंहा।
औ बेटारि गारि बेटारिजोंसो थांबावनांगौ बे गारिया उम
सनाखौ गालांनांगौ जोंहा
बेबा जोंखौ गालांदोंना।
औ खारखुमा लानांगौ जोंहाबो।
खारखोमालांआबा माथो। माथो खालामनानै थानोब्रा दसे-दसे बेरायलाबायनांगौ।
उम गामि आवनो थाबाय थानांगौ जोङा।
गामियावलाय मा खामनानै थाबाय थानो।
उम
बेरायहोलांनांगौबो सम-सम। सोर-सोर दङ।
गैया हारसिंसो।
नोंसिनि आइ मोन गोया नामा?
गैया औबा थांदों थालिर लुहैदों आइआ।
थालेर। ओबाव?
मादै मोनाव।
बेसे गोजानाव?
न' खाथियाव।
ए। आंलाय औबा गोजानावसो सानदों।
उम माबा थालित एवनो हैदों।
एवनो फान्नो नामा?
गथ'फोर जायोना। औ।
ए दखानाव।
उम दखानाव फाननो।
उम नाङो खोमा ना?
उम बुरजा-बुरजा नाङो।
ओमफ्राय जेवो। बे जोंहा गैया बिदि थालिर। खौनो अबाव नागिरदना मोनबाव नांगौ थाय। जानो लुगैबाबो रुजानान जानो लुगैबाबो मोन गैया।
फाननोखौथ' अबावबाव जानोखौनो मोना।
नंगौ गैमाराबो दे गैमारला जोंनावबो गैया।
फिफांआनो बायजोबबाय जोंना।
हो?
फिफांआनो बायजोब्बाय जोंना हारसिंनो।
नोंसिनाव दंमोन?
उम।
जोंनाव बो सिगां दंमोन ओमफाय बे फिफांआ हारसिंनो बायो खोमाहाय।
बायग्रबो।
हातसिं बायग्र'नानै माबाजोबो ना।
फिथायानो देर देरा। एसे गिदिर जाबाथाय ग्रब बायबाय।
उम नों साथा बायखोना माखो मानो सिफायखो नों हो?
हो
सासे गथ'नि साथायानो बायजाबाय।
ए।
मारै बायजाखोथाय।
गेलेदोंमोन खोमा।
गेलेदोंबा साथाजों बेसे खना खना थाबाय थाबावनोहाय।
ओम। बारबो बारा जि सान्दुं गोसा।
बारबारियावनो फैनांदों नोङो। जोंथ' दंहायनिफ्राय जिरायगासिनो बाहायनो।
आंहा न'आवनो दासो सोवफैदों ओमफायु न'आवनो दासो सौफै फैदोंमोन ओमफ्रायो
नोगोर गोबावसै जों सानैजों जाया जायानो सानैजों जिरायो सानैजों थायो सानैजों रायलायो रावबो लोगो फैयाबो नालाय नोंनावबो फन बुखादोंमोन गावहा गैया। उम।
हो है हाव हावसो मोनलाबायथारबाय आं। जि हाव हावसो मोनलाबायथार बाय आङो सानदुंखोनो।
हाव हाव हावबा बोरैबा। दासो एसे थान्दा गोलैबोबावबाय‌ दुगैखांबाबो माबा नब गोर गरमसो मोनबावदों दे आङो।
सानसेयावनो खननै गाहाम दुगैनांगौ।
आ‌ दा दुुगै बावनांगौसो। र'
उम।
जा गरम जाखायो।
ओमफ्राय जेसेनो दुगैयो एसेनो गोलोमदैसो। गसेनो ओंखायो।
फिथाइ सामथाइफोरखौबो होनदां थाइबाबो एसेल' थायोना बिसोरो।
ओम।
माबा खनसे जागासिनो जोबनायसै एसे गोबावखौनो थाया।
थायजौ थायजौ खायसे गोगोम जानांसिगोनलै जोंहा। ज'नो लोगोफोर लेंहरनानै।
फोथारावसो जानांगौ
बिदि सान्दुं गोसायावनो जानांगौ ना।
हो
बिदि सान्दुं गोसाव जानांगौ
औ अखा हाबा जानो बायोलै
अखा हाबा जाजायालै बायो
उम
सानदुं गोसायावनो मोजां
जोंनाथ थाइजौआनो देराखै हिदाबो
गैया रा जोंनाबो देरनो रोंङा बोरैबा खामब्राब खामब्राब सो जानानै दंजोबो
दाख्लै हानाय नायदोंमोन आंङो गैया थेफा थेफाल
नोंसिना गोदैदा थाइजौआ
गोदै नङा
माथो सिगां गोदै बायदि मोनदोंमोन आं।
गुमोनाव गोददै जायो।
मा होनोमोनलाय गिदिर -गिदिर जायोमोनदां नोंसोरनि थाइजौआ।
औ गोमोनाव गेसाव जाया जाजाजोबो।
ओमफ्राय गोथांआव।
गोथाङावबो गेसाव जानाया जाया ओमफ्राय बिदिनो देरखवा -देरखवा खहा जायो।
गोखै
गोखै औ।
बेसे गिदिर -गिदिर देरखोलै।
दा एसे- एसे बेजि जाहांबाय ओमफ्राय फिथाइ आनो फिसा- फिसाल'।
ओइ मालाबा जागोन नोंसोरनिखौ।
औ। हाननानै लाबोगोन आं औ फोथाराव जानो हानानै लाबोगोन आं। अम
बिसोरखौ लेंहरजोबसै दा लोगोफोरखौबो लेंहरजोबसै
उम दा-दान्दा गोलाव नां औ हाननो गोजौआव गिदिर -गिदिर दङ।
ए नोंसिनाव दान्दा गोलाव गैया?
दान्दा गोलाव गैया जोंना। दानानो दान्दा खौनो।
बबे नागिरना मोननांगौ अबेजों हाननांगौ ओमफ्राय
सोरनावबा लायथ नांगोनसो।
ओरैनो माबा मोननाव थागोन दा मादै मोननाव।
औ मादै अनसुलि मोननाव थानो हागौ। माबा बिसिनाबो थाइजौ हानग्रा दंदां।
मादै सोरनाबो माबा दंना थाइजौ दंना।
औ थाइजौ दंथ' बिसिनाबो देरबाय बिसिना जोंनिफ्राय देरसिन -देरसिन जाबाय।
खौनो हाननानै बिसोरनिखौबो हाननानै लाबोनांगौ माखासे।
औ बिसिना खाबानो मोनबावोसो। गाहाय गाहायसो।
होनबालाय माथो बिसनिखौबो जानांगौ माबा आमसु सुआयाव जानांगौ जोंहा।
आमथि सुआया मालाथाय।
माबायाव बिसेबांआव जायोथाय जायखिया जाखानोसै
माबायावनो जागोनदां बे मास जोब जोबनानै जागोन खोमा।
उम। बे मास जोबनानै जागोनदां। मारै जाबावगोनलै
ओम
दैज्लां बोथोरबो फैनोसै माथो हा?
रानिफुराव बल खेला नायनांगौ जोहा।
बल खेला जानो नागिरदोंना
औ
दैज्लां बोथोर जालायबाय नालाय बल खेला बल खेला जालायबाय आरो
आराम जिरायनानै नायनांगौ माथो खालामनानै थाबाय थानो न'आवलाय।
बेलासियावलैना थान्दा नो
ओम लोगोफोर ज' नायबा आराम मोनो
ज' थ' ज' नायनांगौरा होमबासो मोजां मोनखायो इन्टारेस्टबो नाङो ना थौ नायाबो अबाव थांजोबखोथाय मानसिफ्रा
रानसारनानै थाजोबबाय
मा होन्दों?
सनालि
जानला मोनलासोलै मानसियानो
मोसाग्राना बेयो ओंखायनो मोसायाबानो थानो हाया थाबायनाया माने मोसाब्रबलाबायो
ओम
मारैथाय मोनसियानो
मोसाब्रबला बायग्रा हुदा जाबाय बेहा बे बाथाला जोंनाबो
ओम दसे लथारसै
ओम दसे थानानै लोगो हमलायसैना थामफै अरबायलै
थाबाय बोदो आसै आसै होनबानो जासिगोनथ'
औ थाम्फै अरला जोबावबायदे आंखौ हालासोलै थांगलासिनो थांनोसै हां होनबालाय
औ आसै आसै थाबायबोदो होनबानो जासिगोन
आस्थे आस्थे थाबायाखै आं आरामनो सान्दुं गोसायावबाबो गावहासो साथा दं दा आंना सथायानो गैया
दङ आंना माथो गै माथो गै थारलालाय माथो गै थारलानो
औहाय
जाबायथ' नै नायद'